हेलौ औ खोनाबाय ना? ओम आङो दा नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय। जों दिनैहाय। ओ सानफ्रोमबोनि थांना थानाय एबा जिउ राहानि सोमोन्दै सावरायलायगोन नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो।
औ दे नोंथां बिदिब्ला आङो फोरमायनानै होदिनि जोंनि। जिउ राहा दानायनि गुबै होननानै बुङोब्ला ओ जोंनो नांगौ सोलोंथाइ ओ जेरै जों सोलोंथाइखौनो गुदि होननानै लानांगोन सोलोंथाइ गैयाब्ला। जोंनि जिउआ जेबो गैयाखौनो जों बुंजायो जायफोरा। दिनैनि दिनावहाय सोलोंथाइ लादों बैसोर सुबुंफोरा गाव गावनि थांना थानायनि बेलायाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै ओ आगान सुरलांनो हादों नाथाय जायफोर सुबुंफोरा सोलोंथाइ गैयालासे। बिदिनो दिनैनि मुगायाव थांनानै दङ बैसोर दिनै ओ गाव गावनि थांना थानायनि बेलायावहाय लामा आन्दायनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोलोंथाइखौ नांगौ दिनै। आबाद मावनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बा हारिमु सिबिनो थाखायबो जोङो ओ। सोलोंथाइ नांगौ जेरै- दाउ, अमा फिसिनो। थाखायबो जोंनो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ। दा थिग बेबायदिनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो जोङो। गोबांथार जों साख्रि बाख्रि मावनानै जोंनि जिउ राहाफोरखौहाय जोङो दानानै लानो हायो जेरै जोंनि बर' फोरनि गेजेरावबो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गोबांहाय इउ पि एस सि, आइ पि एस सि। ओ उथ्रिसार जानानै दिनै अफिसार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेजोंनो लोगोसे जोंहा प्रफेसार लेक्सारार इन्जिनियार ओ बैफोर माखासे ओ जानानै बे सोलोंथाइनि गेजेरजों। जोंनो जादों होननानै जों बुंनो हायो बिनि अनगायैबो जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जों गुबुन-गुबुन बिथिङाव। जोङो हाबा मावनानै जोङो जिउनि राहाखौ जों दानानै लानो हायो जेरै आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो जिउनि राहाखौ दानानै लानो हायो। जेरै-आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ माइ आबादखौनो जाहा गुबै साननानै लायो। दा माइ आबादनि अनगायैबो जोङो फाथो आबाद मावनो हायो ओ थालिरनि आबाद। मावनो हायो बेसर, फाथोनि ओ सिबिंनि, सबाइनि। जों गुबुन गुबुन बिथिंनि माखासे आबादफोरखौ जों मावनो हायो दा गोदोनि आबाद मावनाय दा आरो दानि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला गोदो जोंहा। लेखा फरा रोंनाया खममोन नाथाय आथिखाल समावहाय गोदान गोदान बिरोंदामिनफोरजों बिगियाननि आदब खायदाफोरजोंहाय जोङो ओ आबाद मावबोनायखौ। जों नुनो मोनदों जेरै दानि आथिखालनि आबा- लाइमोनफोरा माखासे गावनि जिउ राहा दानो थाखाय जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजों। जों थांना थाबोनायखौ नुनो मोन्दों गोदान गोदान ओ नेमखान्थि फोरनि गेजेरजोंहाय माखासे ओ रोंगौथिफोरजों। जेरै-जोंनि आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो। ओ जोंनि बर' सुबुं जोंनि बर' सुबुङा। ओ भारत सरकारनिफ्राय जोंहा बान्था मोनलायनो हानाय जाहैबाय जेरै पदमश्री बान्था। ओ बेैफोरखौ जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो मोनहैनो हादों दा बुंनो थाङोब्ला जोङो। बेखौनो बुंनांगोन जे आबाद मावनानैबो जोंहा। जोंनि जिउ राहाखौ जोङो दानानै लानो हायो दा बैफोर ओ जाय। खिनि मावनाय आबाद बेफोर आबादफोरखौहाय जोंहा फाननानै। जिउआव जोङो गोबांथार रां आरजिनो हायो बे रां आरजिनायखौ आरो जों गुबुन मोनसे हा ओ खामानिफोराव जोङो आरो बाहायनो हाबावो बेनि गेजेरजों जोंनि नांगौ जानाय जेरै ओ जानाय लोंनाय नि बिथिङावनो होनबा फिसा फिसौ फोरोंनाय लेखा फोरोंनाय गाननाय जोमनाय बायनाय बैफोरनि बिथिङाव जों माखासेहाय ओ रांफोरखौहाय जों बाहायनानै लानो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा फालांगि खालामनाय फालांगि खालामनानै बो जोङो ओ जोंनि जिउ राहाफोरखौहाय जोङो दानानै लानो हानायखौ जों नुनो मोननाय जादों नोंथां। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा हारिमु बिथिङावबो हारिमु सिबिनानैबो जोंहा ओ जोंनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो जेरै जोंनि हारिमुवरारि दामग्रा आइजेंफोर खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना। बैसोरखौ बानायनानै फानोब्ला जोंहा गोबांथार रां आरजिनो हायो जेरै‌ आथिखालावहाय खाम गंसेनि दामा ओ दाइन रोजा गु रोजा बेबायदि गोबां रांसिम ओ सहैबाय दा खाम बानायनानैबो बा सेरजा बानायनानैबो जोङो जोंनि जिउ राहाफोरखौहाय ओ जोङो दानानै लानो हायो। नाथाय बिनि गुदियावनो नांगौ जोंनो सोलोंथाइ सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनाव माखासे रोंगौथिफोर थानांगोन बै रोंगौथिफोरनि गेजेरजों जोङो जिउआवहाय माबा जोंनि जिउनि थांना थानायनि बेलायाव जों दाजाबदेर जानानै जोङो ओ सोलिहैनो हागोन। जेरै आथिखाल समावहाय जोङो ओ गोबांथार माखासे स'सियेल मिडिया। फोरावहाय खामानि मावनायनि गेजेरजों। गोबां ओ माखासे ब्लगार माखासे ओ सुंद' सावथुन बानायनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां रां आर जिनानै गाव गावनि जिउ राहा राहाखौ दानाय बेखौ जोङो नुनो मोनबनाय जादों नोंथां। जेरै जोंनि बर'फोराबो गोबांथार स'सियेल मेडियानि गेजेरजोंहाय स'सियेल मिडियायाव एक्टिभ जानानै बा खामानि मावनानै जोङो गोबां खायफाया रां आरजिदों खायफा स'सियेल मिडियानि गेजेरजोंनो। ओ बयजोंबो सिबिजानाय सुबुंफोरबो जाहैनो हादों थिग बेबायदिनो जोंहा हारिमु सि बिनायनि गेजेरजोंबो जोंनि जिउ राहाखौहाय दानानै लानो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ गोबांथार माखासे बिथिंफोर जेरै ओ सेन ख'खा हेब नाय संग्राय सान्द्रि बानायनाय बैफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि जिउ राहाखौहाय दानानै लाहैनो हायो ओ बेफोरखौ फाननानै जोङो माखासे बिथिङावहाय ओ जोङो ओ रां आरजिनानै गुबुन गुबुन जोङो हाबाफारि आरो जों ला-लाबावदेरनो हायो। ओ जेरै हाय जोङो जुनार जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो जोंनि जिउ राहाखौहाय जों दानानै लानो हायो। जेरै अमा फिसिनानै दाउ फिसिनानै आरो बोरमा फि सिनानै जोङो जोंनि जिउ राहाखौहाय दाननानै लानो हानाय जायो नोंथां। दा आं नोंथांनियावबो जोंनि ओ जिउ राहाखौ जों माबोरै दानानै लानो हायो बा मा मा बिथिङाव जोङो खामानि मावोब्ला जोंनि जिउ राहाखौ जों साबसिनै जों खालामहैनो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों जोङो दानि समावहाय नैबे बोथोरावहाय थांनानै थानोब्ला जोंनो गिबियावनो सोलोंथायखौ नांग्रोगोन। सोलोंथाइ लायोबासो जोङो मोनथिनो हागोन जे दानि बिगियाना रि एबा गोनोखोआरि मुगायाव माबायदि आबाद मावोब्ला एबा माबायदि जोङो दाउ अमा फिसियोब्ला गय बागान बायदिसिना बानायोब्ला जोङो मोजाङै ओ सोलिलांनो हागोन। जोङो दाउ अमा फिसिनाय बुंङोब्ला दाउ अमाखौ जोङो डाइरेक्ट बायनानै एबा सोरनिफ्रायबा लाबोनानै फिबाल' जाया दाउआ जुदि बेराम जायोब्ला जों मा मुलि होगोन आरो बिनो माबायदि आदार होयोब्ला बियो थाब देरगोन। बा बिदै होगोन जों बेफोरखौ गिबियावनो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो ट्रेनिं लाग्रोनांगोन। एबा बिनि सायाव मोजाङै जोङो रिसार्च खालामग्रोनांगोन संदानरग्रोनांगोन जे नो बेखौ फिसिनायनि सिगां नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोजाङैनो ओ गियानखौ बु थुमनानै लाग्रोनांगोन जेरै अमा बोरमा अमाया जोङो ओ मिथिगौ जे ओ गुन्दै आरो अफ्रिखौ जायो होननानै। नाथाय गुन्दै आरो अफ्रिजोंल' मा होनो बेखौ होआलासिनो जोङो गुबुन आदारफोरबो होनो हायो दिनैहाय। गोनोखोआरि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनन्नाय माखासे आदारफोर दङ जायखौ होयोब्ला अमाया बेराम जाहोनो रोङा आरो बेजों लोगोसेनो बियो थाब देरगोन। आरो थाब देरोब्ला जोङो फिसिग्राफोरनिनो मुलाम्फा। थाब देरोब्ला जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो बेजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन आरो बायग्रा बि बिथांमोनहाबो ओ दाम होनानै बायगोन आरोखि। जेरै बोरमा बोरमायावबो बेबायदिनो जोङो हो जोङो न'आवहाय गोदोनिफ्रायनो फिबोबाय थानाय बोरमाखौ जोलै लाखिबाय थायो। नाथाय ओ जेब्ला बे जोलैया गोजामनिफ्राय गोजाम जालाङोब्ला अब्ला बेहा मा जायो ओ ओ बोरमानि डि एन ए जायखौ जोङो मोन मोनसेनि उनाव मोनसे ओ मोन सिनायथि होननानै बुंनो हायो। ओ बियो लासैनो लोरबांथि जाबोयो। बे जाहोनावहाय बोरमाया ओ लोर ओ डि एन ए लोर गोबां जाहैनि जाहोनाव बोरमाया फिसा फिसा थेख्रा जानाय जाहैयो। बे देरख'नो हायै जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा जोनोम जानायनि सानथाम सानब्रै उनावबो थैयो आरो माब्लाबा माब्लाबााब बबेबा समाव मास मोनसे मोननै उनावनो बियो बेराम जानानै थैलांफिनो दा बेफोरो बेरामनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो गिबियावनो बोरमाखौ माबोरै फिनाय जायो आरो बबे आदारखौ होयोब्ला मोजां जागोन जों बेनि सायाव मोजाङै रोंगौथि थानांगोन बेजों लोगोसे सेनो जोङो ओ दाउ अमानि अनगायैबो जोङो माखासे ओ जिउ राहा लानो हाबावो जेरै गय बागान खालामनाय नालेंखर बागान खालामनाय बैग्रि बागान खालामनाय आथिखालाव जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो बांसिन मानसिफोरानो गय बागान बैग्रि बागान आरोबाव जोङो ओ दा बोथोर लायै बोथोर मावनाय ओ ड्रागन आबाद बेजों लोगोसे तरमुस आबाद। बेफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय बांसिन समावहाय जोङो रोंगौथि गैयै सुबुंफोरा जेब्ला बेफोर आबादखौ मावो बिथांमोनहा गोखोमैनो लस जानायखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोना लकसन जाजायो दा लकसन जाजानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय बिथांमोनहा जाय आबादखौ मावदोंमोन बिनि सायावहाय मोजाङै गियान गैयैनि जाहोनाव जेरै गय बागान। गयखौ जोङो बाजारनिफ्राय फाननानै डाइरेक्ट गायनाय जायो नाथाय गायनायनि सिगां बेयोहाय बे हाया बे गयनि थाखाय साबजाथाव नंगौना नङा जों बेखौ टेस्ट खालामनानै नायगिरनाय जाया। आरो गयखौहाय जोङो बबे साइडजों गायोब्ला एबा सिगां जावैनाय समावहाय गया गयहाय बबे साइदावहाय बिनि बिखङाव गयनि बिफांनि बिखङाव सान्दुं नांबाय थादोंमोन। बे साइडथिंजायनो जोङो गयखौ जेब्ला गायस्लायो बे साइडथिंनो जोङो गायस्लायफिननांगौ। मानो होनोबा सान्दुं नाङै साइदथिं जाय बिनि मोदोमा लोरबां जानानै थायो। आरो बे जेब्ला जों गायस्लायो अब्ला जोङो जुदि लोरबां जानाय साइदखौ सान्दुंफन दोनोब्ला बियो गोहोमैनो गाज्रि गोहोम खोख्लैनानै उनावहाय लासै लासै सेवक्ललाङो। बेजों लोगोसेनो थरमुस आबाद आबाद। जेन आरो बाव बेजों लोगोसे जोङो स्ट्रबेरि आबाद मावनायखौ जों नुबाय थादों। ओ खनले खनलेनो आरो बेवहाय जोङो माखासेफोरखौ लाब जानाय नुदों माखासे लस जानाय नुदों। बिनि जाहोना जाहैबाय जोङो नांगौ रोखोमै माखासे आबाद लाखा मा होनो बिखौहाय मोजाङै जोथोन लाखिनो हायाखै। बेजों लोगोसे जोङो मार्केट बानायनानै लानो हायाखै जे आबाद मावखांनायनि उनाव फिथाइ थायखांनायनि उनाव फिथाइखौ जों बबाव फानहैगोन। बेखौ जोङो गिबियावनो सायख'नानै लायाखै। बेबो मोनसे गिदिर जाहोन आरो बेजों लोगोसेनो बेखौ जोङो मोनसे थि बेसेन खालामनानै जे फाननांगौ। बेखौहाय जोङो थि खालामनाय रोङैयावबो बेफोर जादों। लोगोसेयैनो आरोबाव माब्लाबा माब्लाबा समावहाय जोङो खम बेसेनावनो फाननानै फैनाय जायो। जायनि जाहोनाव जोङो ओ गायनाय समाव जिखिनि जोङो खरसा खालामदोंमोन बेनो फैफिननो नागेरा बिनि बादैबो जों जेब्ला ओ गय बागान एबा ओ बायदिसिना बैग्रि बागान खालामो अब्ला बे समावहाय जोङो माखासे गयजों गय बागानाव गयल' गायालासिनो जोङो गेजेर गेजेर माखासे फिसा फिसा ओ फिथाइ सामथाइ नि बिफां गायनानै होनो हायो जेरै आनारस बिफां गायनाय। सुमफ्राम बिफां गायनाय बेजों लोगोसे जोङो मोदोमफुल बिफांनि। आबादबो गायनो हागोन बेवहाय। गेजेरजों गेजेर जोङो गयल' गायालासिनो बिनि गेजेर गेजेर जोङो गायफ्लायोबा बेयो मोनसे स्मार्ट एबा गोनोखोआरि आदबजों गायनाय जागोन। मानोना गयआ गोरलै समावहाय गयनो माखासे सायानिबो गोनांथि जायो आरो बे सायाखौहाय आनारस बिफां ओ सुमफ्राम बिफां आरो मुदुफुल बिफाङा बिनि नांगौ जानाय सायाखौहाय सुफुंनानै होयो बेजों लोगोसे नो जोङो आरोबाव ओ दानि सोलायबाय थानाय बोथोरावहाय जोङो माखा ओ माखासे नांगौ जानाय मुलिफोरखौ होनो रोङियाव बो बेफोर ओ लस जानायनि माखासे जाहोन। आरो जोङो बोथोरै बोथोर आपडेट लानो रोङियाबो मोनसे खोथा। ओ जेनेबा हमनानै लादो दिनै जाय अखा हागोन ना सान्दुं दुंगोन।